हेलो
अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों फंनैसो जो आयदानि सायाव सावरायनो सान सान्दोंमोन।
औ सावरायजागोन नोंथां
अ ओ फौवानि सोमोन्दै सोमोन्दो नोंथाङा बुंथिनो हागोन नामा ओ जेरै आबहावाया दा माबायदि स माबायदि गोब्लुंले जानानै दङ' बा बोरै खालामबा साफा जागोन बेफोरखौ नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हाग ना
औ हागोन नोंथां हागोन
अ अब्ला नोंथाङा
औ
फोरमायदो नोंथां
औ औ गिबियावनो आबहावा होमबाथ' जोंनिया मेना जाहैबाय जोंनिया दंफां -लाइफांनिफ्रायनो जायो नङा होमबा नोंथां
औ- औ
औ आबहावा होमबा जोंनिया आबहावाखौ मोनथाम रोखोमाव रानो आरो जेरै मानसि सोरजिनाय आबहावा मिथिंगायारि सोरजिनाय आबहावा आरो समाजारि सोमजिनाय आबहावा होनो आरो जोंनिया मोनथाम बाहागोआव रानो आरो मिथिंगायारि मिथिंगायारि सोमजिनाय आब हावा होमबाथ' नोंथाङा मिथिग खागौ जेरै बिफां- लाइफां बिदिनो दैमा -दैसा बिफोरो मिथिंगायारि सोरजिनाय आबहावायाव गोलै जोबो आरो जोंनिया हाफोरा औ ओमफाय मानसि सोरजिनाय आबहावा होमबाथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ जों जेरै मिथिंगानिफायनो मोननाय जि जि जि बुस्थु आरो बेफोरजोंनो जोङो मानसिया सोरजियो नङा होमबा नोंथां?
औ
जेरै जोङो दंफांनिफाय दंफांनिफाय दंफांखौ दानफायनानै जों जेरै बाथाम बानायनानै न' लुयो बेफोरबायदिनो जों औवानिफायबो न' लुयो नङाबा गोबां बेफोरबायदिनो आखाइजों हेबनाय जेखाइ खबाइ सान्द्रि बेफोरबायदि बानायो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ आं खोनागासिनो नोंथां
औ आरो जेरै मानसि सोरजिनाय होमबाथ' जोंनिया जे गारि मथर बेफोरबो गोलैजोबो जोंना गा रि मथर फन बेफोरो म बाइल बेफोरो जों मानसि सोरजिनायाव गोलैजोबबाय नङा होमबा नोंथां औ जोंनिया आबहावानि आबहावा खौ जों गोग्गो लाखिनो होमबा जों गोग्गोखोनो आं खोन्थाग्रोनोसै गोग्गो लाखिनो होमबा जोङो जोङो गिबियावनो दंफां -लाइफां गायनांगोन नङा होमबा नोंथां
औ -औ नंगौ
औ दंफां- लाइफां गायनायखौ जोङो खम दंफां- लाइफां दानफायनायखौ जोङो खम खालामनांगोन दंफां- लाइ फां जोङो बयबो साब फ्रोमबो साफ्रोमबो सुबुङानो सासेल' सुबुंनि बियो बिबान नङा सोब सुबुंनि बिबान गोलैजोबो आरो बियो दंफां- लाइफां गायनाया नोङो फांसे दंफां दानफैदोंबा दसथासो दफां गायनांगोन आरो होमबासो जोङो आप हावाखौ गोग्गो लाखिनो हागोन आरो जोङो बिदिनो जों आबहावानिफायसो जों दंफां -लाइफांनिफ्रायसो जों अक्सिजेन मोनो आरो बिसोरो जोंनि हगारनाय हगारनाय हा ओ हगारनायखौ लायो आरो जों बिसोरनिफाय अक्सिजेन गेस मोनो बेफोरबायदि जायो आरो नङा होमबा नोंथां
औ- औ थारैनो नोंथां
औ। ओमफाय आरो जोङो बेफोरखौ जोङो दाथ' मैगं थाइगंनायावहाय जोङो गोबां मुलिफोर बाहायो नङा होमबा नोंथां केमिकेलफोर बाहायो। बेफोरबायदिखौ जोङो खम खालामनांगोन। आरो बेफोरनि थाखायबो ज। जोंनि आबहावाया गुबुंले जादों आरो जेरै जोङो बेफोरबायदियावहाय मुलि आररि सारनानै मैगं थाइगं मुलि सारनानै जोङो जोंनि हाफ्रा गाज्रि जायो एम्फौ एनला थैयो नङा होमबा
औ नंगौ
औ औ बेफोरजों जोंनिया आबहावायाबो गाज्रि जायो आरो जोङो जोंनियाथ' बुंनो थांबा दाथ' गोबां गारि मथर ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथांनिखौ बारा खोनाफैयाखै
बास ने नद
खोनाबायनाा नोंथाङा औ औ जोंनियाथ' दा गोबां गारि मथर ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां बिनिफ्रायनो जोंनिया गारि औ औ गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफ्रा बेफोरजोंबो जोंनिया आबहावाया गाज्रि जायो आरो जोंनियाथ' दाथ' गोबां फेक्टरिफोर गोदान गोदान खुलिदों नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि फेक्ट'रिनिफ्राय जोंनिया खुन्दैफोर ओंखारोना फोरफोरजों जोंनिया आबहावाया गाज्रि गाज्रि जायो आरो गाज्रि गोहोम गोलैयो आरो जोंनियाव आबहावायावहाय जोङो बिदिनो आबहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनो थाबानो थाखाय जोङो जोंना मेनानो जाहैबाय दंफां गायनाय दंफां गायबासो जोंनिया सम मथे अखा हाग ोन समथ जाथे बिदिनो जोङो सान्दुं गोसाफोरनिफ्रायबो जोङो रेहाय मोनगोन नङा होमबा नोंथां जेला जोंनो नांगौ समाव अखा हाग होमबासो जों जोंनि खामानिफोरखौ मावनो हागोन अखाफोर गैयाबाथ' जों जेबोआनो जाया नङा बा
औ नंगौ नोंथां
औ दानि दानियाव दानि जुगाव नायबाथ' जोंनिया अखा हानायफ्रानो जोंनिया गोबां खमसै जेरै जों दंफां लाइफांफोर दानफैनाया बारा जाबायना बेफोरनि थाखायनो जोङो जोंनिया अखा हानायफ्रा खम जाबाय आरो
औ
औ आरो बिदिनो जोंनिया मैगंफ्राव बाहायनाय मुलिफ बेफोरनिफ्राय जों दै दैफ जोंनिया दैफोरजों मैगंनि मुलि सारनायफोरा मिलायफायोना बेफोराव जोंनिया दैफ बिस गोनां जाहैयो आरो आबहावाफ्रा जोंनिया बेफोरजोंनो गाज्रि ब जायो आरो
औ औ थारैनो नोंथां
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा आबहावानि सोमोन्दै
औ हागोन नोंथां
औ दे फोरमायनो हदो होनबा
आबहावा होनोबा जों बे बेफोरबायदिनो दंफां लाइफां दाननाय बा बेफोरबायदिनो एसे केमिकेल बाहायनायखौ जों एसे खम खालामनांगोन नङा होमबा नोंथां? जोङो दंफां लाइफांजों गोबां न बां बा इस्कुल कलेज बेफोरबायदि लुनो हायो। आरो जोङो गोबां रोखोमनि दंफां गायनानै जोङो गोबां गामियाव बाहाया ओ बिदि
औ औ।
दंफां लाइ दंफां लाइफां गायनायखौ एसे बां- बांसिनानो गायनांगौ होननानै आङो सानो मानो होनोबा जोङो बेफोरबायदिनो दंफां लाइफां जोंसो जोङो अगसिजेन मोनो बा जों हां लानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां। नंगौ नों थां बुंनाया थारैनो
औ ओ बिनिखायनो जोङो अक्सिजेननि थाखाय जोङो इम्परटेन्ट दंफां लाइफां गायनांगौ ओ आरो जोंहा दंफां दंफां लाइफां गायोबासो बर गामिफोरखौ समायनाय नुयो। ओ जोंनि थासारिफोर खौ आरो
औ औ।
आरो जोङो दंफां लाइफां द दंफां लाइफांखौनो एसे देर अब्ला जोङो ओ गो बांसिन गायोबा जोङो बेफोरबायदिनो फांसे फांनै दंफां दफांजोंनो जोङो ओ न बां बाय फोरखो बेफोरबायदि लुनो हानायखौ नु नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां आरो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? आबहावाया जोंनिया मानि थाखाय गुबुंले जादों? मा जाहोननि थाखाय गुबुंले जादों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ बेफोरबायदिनो जोङो गुबुंले जानो होनोबा जोङो बांसिनानो ओ जोङो बेफो बेफोर बाय जोङो मा बेफोरबायदिनो केमिकेल बाहायनाय बा बेफोरबायदिनो गारि मथरनि सायावहाय एसे गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो।
औ औ बेफोरखौ माने खम खालामनांगोन आरो जोंनिया
औ बेफोर बेफोरखौ एसे खम खालामबा एसे
औ मैगं थाइगंफ्राव मुलि सारनायफ्रा बेफोरजोंनो जोंनिया हाया जोंनिया गाज्रि जायो नालाय।
औ औ।
बेफोरखो एसे बन्द खालामनांगोन आरो।
औ बेफोरखौ बन्द खालामबा एसे साबसिनखौ जानायखौ जोंङो नुनो मोनगोन। मानो होनोबा दानि जो दानिया जोबो ओ जोंङो हाथाय बाजारनिफाय मैगं थाइगंखौनो बायना जानो हायि जादों मानो होनोबा जोब बोद ओ हासार बा केमिकेल बाहायनानै बिसोरो फानफैयो गुबुन हा हादरनिफाय लाबोनानै ओ बेफोरनो जों ने मे मेगननि थाखाय बा खोमानि थाखाय बेफोरनो ओ गाज्रि जानायखौ नुनो मोन
औ जोंनि जोंनि देहायाव गोबां बेमार सोमजियोना बेफोरबायदि मैगंखौ जाबानो बेफोरबायदि केमिकेल सारनायफोरखौ जाबानो उम्म दाथ दाथ सब मैगंङावनो मुलि सारजोबो मुलि होजोबो होननायानो जायो आरो ओंखायनो बायना जानाया बारा मोजां नङा आरो न'आव न'आव गाव गाव गायनानै जानायानो साबसिन ना नोंथां
औ औ नोंथां।
औ।
दा जोंनि ओनसोलाव होननो थांबा बेफोरबायदि अ बुंनो हा नोंथां।
ओ बेफोरजोंनो जोंनिया गोबां हावा गुबुंले जादों आरो ना।
औ औ।
औ।
अ नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ सै नामा?
औ औ जोंना समाबो जाना फैबाय नोंथां जोंङो आब हौवानि सोमोन्दै सुंदयै सुंद'यै सावरायनायखौ जों बेहायनो दोनथ'नांसिगोन नंङा होमबा नोंथां?
औ औ थारैनो नोंथां ओ नोंथांजों नोंथांङा फोरमायनानै फोरमायना होनायनि थाखाय नों
औ औ औ नोंथांखौबो। गोजोननाय थाबाय नों थां निसिम नोंसांजों रायज्लायनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनद दे औ
औ दे बिदिब्ला नोंथां।
औ दे।